खोनादोंना नोंथां?
हेलौ खोनायासै नामा?
हेल'
खोनादों ना?
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ अब्ला नोंथाङा फैयोना? औ अब्ला जोंहा ओ सावरि बादालि जानायनि सायाव सावरायनोना नोंथां? जोंनि बर'नि गोदोनि सावरि बादालि जानायनि सायाव अब्ला नों थाङा जागायग्रोदो नामा
जायो नोंथां ओ जिहथु नोंथाङा मोनसे टपिक होदों बियो जोबोद मोजां आयदा आं सानो मानोना बे आयदानि सायावहाय जों सावरायनाया गोनांथार। ओ जिहेथु सावरि बादालि जानाय गोदोनि बुंनो थाङोब्ला सावरि बादालि होनोब्ला जोङो मोनथिगौ दानि जुगावथ' नुनो थांलिया गोदोनियाव जों जेखौ नुयोमोन। माने बबेबा मोनसे सोरनिबा न'आवहाय माबाफोर खामानि दङब्ला बे खामानिखौ जोङो खामलानि अनगा खामला होआलासिनो बेवहाय मा रायजोनि सोरबा ओरैनो थानाय सेंग्रा सिख्ला सेंग्राफोर बास हिनजावफोरखौबो होयो बेलेग बेलेग खामानियाव बा सोरबा मावनो गोसोफोर बिसोरखौ बयखौ बो लेंलायनाय जायो आरो ज'नो मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय जेरै नुनो मोनोमोन गोदो हाबाफोर जायोबा सोरनावबा ओ हाबानि बन सिननांगौ दा बे बन सिननांगौबा फिफां दानफायनानै बेखौ हास'नानै बे दंफांखौ बनसिननाय बन सिननानै बेखौ फोरानलायनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि आरोना जेरावहाय मानि ज' ज' ज' फैनानै बयबो रुवा लानानै सिखा लानानै फैयो खामानि मावनो ओमफ्राय मोनसे न'खरावहाय ज' जानानै मोनसे हाबाफारिखौ मोजां मावो जेरै बन सिननाय बन हानाय फिफां दानफायनाय बेफोरबायदि खामानिखौ ज' ज' मावना हो फैलायोमोन आरोना बेफोरनो जाहैबाय सावरि बादालि जानाय आरोना। गोदोनि दिनाव दा सावरि बादालि जानायावहाय मा खालामो खामानिखौथ' मावबाय खामानि मावखांनानै मा बिनि सोलायै बिसोरनो रां होनाय जाया बा फिसोननो खामानि मावनायनि सोलायैक्ष रां होआ बेवहाय मा होयो फिसोननो बोथिसे ओंखाम जाहोगोन आरो बिदिनो गामियावथ' जोंना मा जायोमोन इसे इसे जौ लोंहोलायनाय जायोमोन आरोना। इसे इसे जौ लोंबाय खाजि जाबाय ओमफ्राय ओंखाम जाबाय बेबायदिनो आराम बयबो ज' ज' रायलायलायबाय आरो खामानि मावखांनायनि उनाव ज' जिरायनानै बे सावरायलायनाय आरो बिनो जाहैबाय गोदोनि सावरि बादालि जानाय। बेनो दा सावरि बादालियाव जोङो फैसा बायदिसिना आरो खिन्थु जाय मानसिया बा जायनि न'खरा सावरि बादालिखौ लेंदों एबा जायनावहाय सावरिखौ जागोन रायजोनि मानसिफ्रा बे न'खरा इसे फैसा गारनानै बेदर बायदिसिना बायनाय जायोमोन आरो। गोदोना बेदर बायनानै बिदिनो इसे सेरेबफोर लायनानै बेखौ ज' लोंहोलायनानै खामानि मावनाय जायो आरो। बेयो हाबाफारिबा बे ज' जानानै ओंखाम जानाय खामानि मावनानै बेखौनो सावरि बादालि होननानै बुंनाय जायोमोन आरो गोदो। नाथाय दानि जुगावथ' जों नुनो थांलिया फ्राय बुंनो थाङोब्ला ओ एफा एनै दङ दाबो गोबां बर' गामिनि गामि सिंफ्रावहाय इसे एनै नुनो मोनो आरो दासिमबो केन्थु आथिखालावहाय नोङो गासिबो बयबो मदारनायजेसन जाजोब्बाय नालाय दा नोङो आरोबाव रावबो फ्रियावनो खामानि मावनो होनो गोसो जाला दाना खामानिनि सोलाय फैसासो नांथारगौ जायो। खामला बायदिसिना हाजिरा बिदिबाल' मावनो गो सो जासै सावरि जानो दाना रावबो गोसो जाला आरो नोंथां। नङा होमबा नोंथां? औ दा बेनो जाहैबाय आरो सावरि जानाया दा नोंथाङाबो हायोबा फंनैसो फोरमायना होगोन नामा नोंस्निनिजों दासिमबो सावरि बादलि जानायफ्रा दङ नामा ब्रा गोदो माबायदिमोन बिनि सायावहाय फंनैसो बुंफोरनानै होदो नामा नोंथां आंनोबो आंबो एसे मिथिना लानोसै नोंनिफ्राय
हो ओ सावरि बादालि होनना बुङोब्ला जों गोदोनि बायदि जेरै जोंनि आबै आबौमोन जोंनि बिफामोन जोंनि बिमामोना बो बेफोरखौ ओ जाबोदों गोदो मानो होनोबा गोदोनि स समाव बेफोर बांसिन सोलियोमोन नोंथां बै समाव सुबुं माहारिफ्रा माबादिमोन नोंथां ओ फैसा थाखाया बा रां रु फायाबो समाव गैया जायोमोन। खामला होनो बा हाजिरा होनो थाखाय फैसा गैया जायो बै समाव मा खालामोमोन जोंनि आबै आबौ बा गा गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा मा खालामोमोन सावरि बादालि जायोमोन आरो सावरि बादालि जायोब्ला मा जायो जेनेबा फोथारै खोथा सोरनिबा न'आव जुदि न' लुनांगौ दं मोनसे नोंथाङाथ' मोन्थि खागौ गोदोनि न'आथ' बांसिन थुरिनि न' जायोम नङा होमबा थुरिनि बा न' लिरनाय हाजों लिरनाय बेफोर बायदि न' जायोमोन आरो बांसिन बै समाव बै समाव मा जायोमोन माबा मोनसे जुदि न' लुनांगौ जायो ब्ला गामिनि रायजो राजाफोरा फैनानै ज' ज' बिथांखौ हेफाजाब होफैयोमोन आरो। सावरि बादालि लिंनाय बायदियैनो बिथांखौ हेफाजाब होफैयोमोन जेरै बिथांनि औवा दाननाय बा औवा खामि हेबनाय बा न' लिरनाय बा हा खोनाय बिथांखौ बे गामिनि मानसि फोरा न' लुनायाव हेफाजाब होयोमोन आरो ओमफ्राय मा खालामो बिदिनो ओ जाय न'खराव खामानि मावदों जायनि न'खराव बिथाङा ओ बिसोर बिथांमोनखौ खामानि मावनाय बिथां मावग्रा बिथांमोनखौ फायसानि बदलै जौ ओ सेरेब बा जौ बिदै आरो लोगोसे बेदर एसे आरो बिदिनो माने ओंखाम बोथिसेजों बुजायोमोन। नारो जाहाथे फैसा खर'स जाया आरो नोंथां मानो होनोबा बै समाव फैसानि आंखालमोन। गोबांनो बेफोरबायदि आरो। खोथा नों होननाय बायदि नोंथां हाबा हुखाफोरावथ' बिदिनोखा दासिमबो सोलियो गोबां जायगाफोराव जोंनि ओनसोलफोरावबो सोलियो नोंथां बियो। मानो होनोबा हाबा हुखायाव गोबां फैसा थाङो नङा होमबा नोंथां? गामिनि मानसिफोरा फैसा थाखा गोबां रांनि आंखाल जायो जायनि जाहोनाव बिथांमोना ओ खामला हाजिरानि बदलै सावरि लेंना जायो आरो जेरै सेंग्रा फोर खौ बा बोराय बोराइफोरखौ हाग्रा बंग्रायाव दंफां लायनानै बिथांमोनखौ जौ गरदफा गरदफा बा एफा फा लोंहोनानै बिथांमोनखौ बिदाय खालामो आरो। आरो ओरैबायदि खालामो नोंथां बै सावरिया सावरि बादालिया सोरनिबा न' माने गामि बियावनो जायो आरो बे दिनै ओ उमुगनि न'आव जाबाय खोथाथि खोथा आरो नेक्स्ट दिनाव बै बिथांनि न'आव जाबाय। आरो नेक्स्ट दिनाव बिथां न' माने बिसोरो रिसाफोल जाबाय थायो आरो। सासे सासेनि न'आव सासे सासेनि न'आव फाला फाला औ हेफाजाब होलायबाय थायो नोंथां। माने जाहाथे फैसा थाखा थाङा आरो जेरै माइ गायनायावबो बेबायदि दिनै नोंथां माइ गायनायावबो मिथिखायो जेने बा हाल जेनेबा हालौवनाय माइ गायनाय बेफोरावथ' गोबां रां थाङो नङा होमबा नोंथां? ओमफाय बै समावथ' बेफोर बायदि रां रुफा गैया खामला हाजिरा होनो थाखाय। दिनैनि बायदि बै समाव मा खालामोमोन आरो बै समाव टेक्टर गैयामोन नङा होमबा नोंथां टेक्टर बेफोर बायदि गैयामोन मेसिनारि बुस्थुफोर गैयामोन। जायनि जाहोनाव मा खालामो बिथांमोना जेब्ला हालौवनो थाङो अब्ला फुं फुं समावनो ज' ज' थांलायनानै जेनेबा हाल खालामहैयोमोन आरो मा नों बै समाव बै सम हालेव लायना होलायो औ आरो लोगोसे आयजो फोराबो जोंना बिमा माहारिफोराबो बिदिनो माइ गायोमोन आरो मा। ज'ज' गाइ गाइ बिदिनो ज' ज' दिनै बिथां उमुगनि न'आव हाबायबा आरो सोरनिबा न'आव थांसैलाय समफोर आरो नेक्स्ट दिना सोरनिबा न'आव थांनोसै जाहाथे बेबायदि रटेसन जालायबाय थायोमोन आरो। सासे सासे बेखौहाय बै समाव जोंनि आबै आबौ बा जोंनि बिमा बिफा मोना सोरबा गोदोनि जोंनि रायजो राजाफोरा बेफोरखौहाय जाबोदों आरो सावरि बादालिखौ आरो जेब्ला नोंथां मोनसे नोजोर बोनां खोथाया जाहैबाय जेब्ला सावरि लेंगोन ना नोंथां बै समाव गामिनि मानसि फोरा जौ बिदै फिनानै दोनखायोमोन आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
हामनि बा बोसोरनै गाहामनि बा बोसोरथाम गाहामनि गोबाव सम बेखौहाय फिनानै दोनखायोमोन आरो जौ बिदैफोरखौ। जाहाथे जेब्ला सावरि लेङो अब्ला बे जौ बिदैखौनो होनो थाखाय आरो। थां बेफोरबायदि खालामोमोन जोंनि गोदोनि नाथाय दिनै समाव नाथाय बेफोरबायदि ओ बोथोरखौ नुनो मोनलिया फ्रायनो नोंथां। खम जाबोबाय मानो होनोबा दिनैनि जुगाव दावबायारि जुग गोनोखो जुगावहाय माने सुबुंफोरा सोलायनो हम लासै लासै आरो दिनैनि दिनाव सोलोंथाइ बिथिङावबो गामि गामि ओनसोल ओनसोलावबो जौगानाय फैबाय जायनि जाहोनाव रां खान्थि बिथिंआवबो एसेब्लाबो जौगानाय फैबाय। आ गारि मथर ग्रोम ग्रोम ट्रेक्टर बेफोरबायदि बिथिङा फैबाय दा बेफोर मा आरो न बांफ्राबो गोदोनि बायदि जेनेबा गैलिया नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
गामि ओनसोलावफ्राबो मोजां न फाखक्कानि न बा बेफोरबायदि जाबाय। जायनि जाहोनाव बेफोरो माने लासै लासै सावरि बादलिाय जानायफोरा गोमालांनो हम नोंथां दा बेनोसो सावरिबादों जानायाथ आरो बेनो नोंथां हाबा हुखाफोराव दाबो सोलियो नोंगौ नोंनायालाय हाबा हुखाफोराव दाबो बेफोर हुदाफोरा सोलियो।
औ ओरै गामि सिंफ्रावबो जों नुयो आरो दाबो जेरै हिनजाव माहारिफोरा सावरि बादालि जानाय आथिखालावहाय जों बेखौ बुंनो हायो सिस सोंथलायनाय दासिमबो ओरै गामि सिङावहाय इसे सोंलायनाय जायो नालाय हिनजाव माहारिफ्रा ज' ज' थांलायनानै एखेबारे सावरि बादालि जानानै ज' सि सोंलायलायो आरो सि सोंसै मोनसे नखरावहाय जि सोंनानै बावनो सावरायलायसै ज'नो। ओंखाम जालायलायसै बेबायदिनो आरो हिनजावफ्राबो गासिबो सावरि बादालि जानायखौ गाराखै बुंनो बथाङोब्ला। गामि ओनसोलावबो बुंनो थाङोब्ला फ्राय गोमाजोबा खै बबेबा बबेबा गामियाव दाबो दङ सोरनिबा नआव आबाद मावबाय आबाद मावखांनानै बे आबादखौ जाहाथे जिब जुनारनिफ्राय रैखा होनो हायो बिनि थाखायनो मा बिसोरो बेरा दुनो थाखाय गामिनि सेंग्राफोरखौ सा सावरि बादालि जानो लेंनाय जायो आरो बावहाय ज' लिंनानै बागाननि औवाखौ दानबाय दाननानै एखेबारे सानसेयावनो दानखावनानै बेखौ बेरा दुमनानै बे आबादखौ रैखा खालाम खालामनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारिफ्रा दाबो सावरि बादालि हिसाबै गामियाव नुदों। ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा बुंनाय मे गोनोखो जुग फैनाय लोगो लोगोनो रांखान्थिया मानसिना जौगाबाय। बिनि थाखायनो मा रांखान्थि जानायखाय बयबो फ्रियाव खामानि मावनो नागिरला खामानि मावनायनि सोलायै बिसोरो थाखा फैसासो लुगैसै आरोबाव बेजों लोगोसे बयनाबो दा न' बां फाबो मोजां जाजोब्बाय नालाय रावबो न' लुनो थाखाय सावरि बादालि लेंला आरो।
उम।
आरो सावरि बादालिनि गेजेरजोंथ जोङो फिसा फिसा नखौसो लुनो हायो नालाय दानाथ बिलदिंसो जाजोबबाय बेखानो नफोरखौ लुनो बो नांला नालाय ओंखायनो सावरि बादालि जानाया गोमालांबायानो फ्राय नोंथां‌
औ नंगौथ' नोंथां थारैनो नोंथां अब्ला जोंहा समाबो जाबाय नै अब्ला अ आंबो नोंथांनि ओनसोलनि फारसे जोंनि गोदोनि सावरि बादालि फारसे मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय बिराद बाथ्राखौसो लोंनो हाबाय बेनिथाखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों आरो नोंथांखौ। ओ बिदिब्ला दोनथलायसै ना नङासै नोंथां? औ।